हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां औ
औ अब्ला नोंथांनाव आं फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ
माने बे आयदायानो जाहैबाय जों ओ दावबायोब्ला माने दावबायनायखौ जों बुं बुंनो हायो जे गोबां मानसियानो बुङो माने दावबायनाय एबा बे फरायनाया मोनसे सोलोंथाइनिनो मोनसे आयदा एबा बाहागो होननानै गोबां मान सानो बुंदों आरो ओ बे बेखायनो नोंथाङा बे दावबायनायनि सायाव एबा बबेबाफोर जायगायाव दावबायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां औ ओ दावबायनाय होनोब्ला? मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बेरायहैनाय बा थांनायखौनो दावबायनाय होनो नोंथां थिग बेबायदिनो खायफाया गावनि जिउ राहा नागिरनानै दावबायायो खायफाया गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय दावबायनाय आ जायो बे दावबायनाया फेमिलिजोंबो जानो हागौ गावनि न'खरजोंबो दावबायहैनाय जानो हागौ बा सोलोंथायारि दावबायनाय जानो हागौ दा आं नोंथांनो ओ सोलोंथायारि दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों ओ जेरैबाददि जोङो ओ मानसिनि जिउआ जेब्लायबो सुखु दुखु जेंना जेंसिजों बुंफबनाय नङा होमबा नोंथां ओ बैफोर ओ सुखु दुखु जिउखौहाय जोङो गोजोन खालामनो थाखाय माखासे दावबायनाया जोबोरैनो गोनांथार जाय दावबायनायनि गेजेरजों जोङो जिउआव गोबांथार माखासे माखासे गियान मोननायजों लोगोसे जिउआवहाय जोङो ओ गोजोननायखौबो मोननो हायो थिग बेबाददिनो जोङो सोलोंथायारि दावबायहैनायनि गेजेरजों जोङो बै जायगायाव जों माबे जायगायाव दावबायहैगोन बै जायगानि सोमोन्दै जों एसे
माखासे थासारिफोरखौ मिथिग्रोनानै दावबायहैनाया जोबोरैनो गोनांथार नोंथां मानो होनोब्ला बै जायगानि गुदुं गुसु थासारिफोरखौ जोङो थांनानै मिथिहैया जायनि थाखाय जोङो माखासे गुबुननि भिडिअ'फोरनि गेजेरजों जों बा गुगोलफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिग्रानै लानाया जोबोरैनो मोजां जेरैबायदि जोङो औ गुबुन हादराव जुदि जों बेरायहैयोब्ला जेरै जोंनो पासपर्ट आरो गुबुन गुबुन डकुमेन्टसफोरनि जोबोदैनो गोनांथि जायो थिग बेबादिनो जोंहा जोंनिनो नुसुंसे हादर जेरै जों भुटान बेरायोब्ला ओ जेरैबायाददि आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बेफोरनि गोनांथि जायो बैफोरखौ लानानै जोङो बै जाय हादरनि माखासे नेम खान्थिफोर बै खान्थिफोरनि गेजेरजों जोङो ओ मोजाङै ओक्षउन सावनानै जों दावबायहैनो नांगोन आरो जोंनि दावबायनाय समावहाय गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोर बेफोरखौ लाखानाया जोबोरैनो मोजां जेरै गुबुन गुबुन हो मिथिंगायारि थासारिया आलादा आलादा जायो नोंथां जाय जायगायाव जोङो दावबायहैगोन जेरै जोङो सिक्किम बा अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायाव बा शलंफ्राव दावबायोब्ला ओ बैफोर जायगायाव जोबोरैनो गुसु जायो बा बरफ जायगा जायो जेरै स्किमफोरावहाय दा बिनि थाखायनो जोङो गावनि गाननाय जोमनायखौ थागियारि लानानै जों थांनाया जोबैनो मोजां जेरै गु गुसु जगायाव नों थाङोब्ला जुथा लंपेन्ट गुदुं गस्ला लंपेन्ट ओ थफिफोर बेफोरखौ लानानै जुदि थाङोब्ला जों जोबोरैनो मोजां जोङो मोजाङै गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखियोब्लासो जों मोजाङै दावबायनो हागोन गोसोआवबो जोङो गोजोननायखौ लानो हागोन नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ बे दावबायहैनायावनो बै मिथिंगायारि थासारिजों गोरोब फ्लेनानै जेरै जों बै जायगायाव थांनानै जों माबोरै मोनहैदों बा बै जायगानि सुबुं फोरा माबादि बिसोरनि आखल आखुफोरा माबादि बिसोरनि थानाय जानाय हुदा फोर माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनसे रेबनानै दोननो थाखाय जोङो दायरि फोर लानानै थांफानो हायो नोंथां आरो जोंनि जिउआथ' जों सानसेब्लाबो जों बोरायहैगोन बुरिहैगोन बै समावहाय जोंनि माखासे गोसोखांथिसिन गालांनो थाखाय माखासे सावमुफोर खब सेबखांनानै सावगारिफोर लानानै जोङो दोनथुमनो हायो ओ दा बेबायदिनो आङो आंबो बेबायदिनो गोबांथार जायगाफोर दावबायबाय जेरै शिलं सिक्किम बेफोराव शलंफ्राव दावबायोब्ला जोङो गोबांथार बै जायगानि माखासे जायगाफोरखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनहैयो आङो मिथिंगायारि थासारिनि जेरै मिथिंगानि सोरजि हाजो हाला बिफां लाइफां दैमा दैसा बेफोरखौ नायनानै आं बांसिन गोजोननाय मोनो बेबायदिनो जोङो ओ मेघालय हादोरनि गोबांथार जायगाफ्रा बिथांमोना गोबांथार जायगाखौहायनो साफायै लाखियो बिलाइ गांसे सिरिबानो बिथांमोनहा मोजाङै मोजां साफा खालामो दा बेबायदि थासारिखौ जोङो नुहैनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो बै जायगानि सुबुंफोरा ओ दावबायारिफोरखौ जोबोरैनो जोथोन लायो मोजां बेबहार खालामो ओ बेबायदि माखासे ओ एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ बे खौ आङो दावबायनायनि गेजेरजों मोननो हादों। ओ थिग बेबायदिनो दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो बुंनो हायो नोंथां दा आं नोंथांनियावबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन हागोन दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा जोबोद मोजां माने लैसोमफोर बायदिखौ फोरमायलांबाय ने जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो औ नोंथां बेबायदि आंबो दावबायनो जोबोद मोजां मोनो नाथाय माखासे समनि आंखालाव एबा रांखावरिनि आंखालाव माखासे थांनो गोसो ब्लाबो माने बै जायगासिम बेरायहैनो गोसोब्लाबो माने मोनहास'आ मोनहास' थ जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिब्दिनो माने खाथि खाथि खालायाव थानाय जोंनि नुसुंसेजों नांजाबनानै थानाय जेरै नेसनेल पार्कफोर आरो जोंनि खाथि खालायावनो थानाय माखासे रिफाइनारिफोर नै बैफोराव ओ दावबायनाय जादों आरो नोंथां माने बेखौनो नोंथां जों माने फोरमायलायनो सानदों मान बै जायगायाव थांनानै माबायदि मोनबोदों बेफोरखौनो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो नोंथां जेरै मोनसे समाव एबा सानसेखालि ओ तिनसुकियानि जायखौ एसियानि अल्डेस्ट ओ थाव सोदांसालि एबा दिहुनसालि होननानै बुङोना नोंथां। ओ थाव रिफाइनारि जायखौ दिगबइ होननानै मिथियो माने
औ
ओ बेखौहाय नाइनटिन जिर' वानावनो माने इस्टाब्लिस खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। माने बै जायगायाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनबोदों माने थांनानैहाय माखासे नुफेरै बुस्थुफोर नुनानै माखासे मिथिफेरि बुस्थुफोरखौ मिथिनानै माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे जायगायाव थाङोब्ला थांनानै ओरैबायदि मोनबोदों माने ओ पेट्रल जाय जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि ना पेट्रलखौ माबोरै दिहुनो दिडिजेलखौ माबोरै दिहुनो केरासिनफोरखौ मा बोरै दिहुनो माने नै बेफोरनि सोमोन्दै गोबां एसेब्लाबो मिथिनो गोबां नङाब्लाबो एसेब्लाबो मिथिनो मोनबोदों आरो नोंथां। बै दिगबइ थाव रिफाइनारियाव थांनानैहाय। बेयाव माखासे ओरैबायदि स्ट्राकसारफोर दं एबा जारिमिनफोर दङ आरो साव माखासे सावगारिफोर जेरै बै समाव सेकेण्ड वर्ल्ड वार ओ जाय दावहा जानाय बै दावहानि माखा से ओ जारिमिनारि नुथायफोरा माने बे ओ रिफाइनारि बाउण्डारियावहाय गोबां दं आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बेफोरखौ नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माने जों सानना नायोब्ला बेफोरखौनो जों माखासे दहाय नोंथां बुंलांनाय बायदि जेरै बैफोरनि स्ट्राकसार थासारिफोरखौ बैफोरनि जायगाफोरनि सुबुंफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो बैफोरखौ जोङो मोनसे डायरिफोराव जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो डायरिफोराव जों लिरथुमनानै दोननानै जुदि बेखौ जों बिजाब महराव सुजुनो हायोब्ला एबा जार्नाल एबा बबे बा निउस पर्टेल नङाब्ला निउस पेपारफोराव जों हगारनो हायोब्ला माने जों बेखौहाय जोंनि इयुन फिउसार माने इयुन जेनेरेसनाबो गोबां बिहोमा गोलैगोन नामा जों बेखौ सानो आरो नोंथां माने बेबायदिनो जों सोलोंथाइनि फारसे लाफानो हायो। जेरै जों जायखौ जों माने गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हास'वाब्लाबो एबा माखासे रांखावरि उसुबिदानि थाखाय जों सहैयाब्लाबो माने माखासे गोबां दावबायारिफोरनि लिरथुमनानै दोननाय माखासे बिजाबफोर ना बै बिजाबफोरखौ फरायो ब्ला माने जों गावखौनो सासे दावबायारि एबा दावबायनाय सुबुं होननानै सानफ्लांलायो आरो नोंथां। माने बिथांमोना गोजान गोजान जायगायाव दाव बायनानै लिरनानै गालाङो जे बि-बिजाब बर'ननानै दिहुनो जे माने बै जायगानि माखासे बेकग्राउन्डफोरा बै बिजाबफोरखौ फरायोब्ला माने गावनि ओ मोखाङावनो एबा महरावनो जाखां फैनाय बायदि मोनो आरो नोंथां हा औ। बेफोरनो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया जोबोद माने इम्परटेन्ट एबा जोबोद गोनांथि सानो आरो नोंथां। औ। अब्ला नोंथां जोंहा ओ सावरायनायनि समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथांजों बेफोरबायदि सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ नों नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ दान्दिसे सम होनानै ओ सावरायनायनि थाखाय। बिदिब्ला जोंनि ओ दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।